हेलौ।
औ हेलौ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
उ माने नोंथां आं माने मोनसे मानि सायाव रिसार्च खालामनो सानदोंमोन आरो ना। बिनि थाखायनो नोंथांजों बे मोनसे टपिकखौ लानानै आं दिनै गुवारै सावरायनो सानदोंमोन एसे।
मा ट्रफिकमोन नोंथां?
माने आं माने दै आरो अर बिसोर मोननैनि बागै माने एसे रिस्क चार्स खामनानै बिजाब लिरनो सानदों आरो ओंखायनो आं माने बिदिनो मानसि फोरजों सावरायलायगासिनो आरोना सोरजों सोरजों गोबां माने लोगोफोरजों बिदिनो सावरायलायनानै मिथिबाय आं माखासे खोथा दा नोंथांनावबो एसे नोंथांजोंबो एसे सावरायलायनोसै। जाहाथे माने आंनि मिथिनो गोनां गोनो गोथोफोरा माने एसे क्लियार जानायनि थाखाय।
औ जागोन दे नोंथां जागोन।
औ होमबा नोंथाङा आंनो गिबियावनो खिन्थाग्रो दो जेनेबा जों दैखौहाय बबे बबे जायगायाव मोनो माने आरो मा रोखोमै मोनो जेनेबा मायाव मायाव थायो दैया?
दैखौथ' बुंनो थाङोबा नोंथां
औ
हा सिङाव मोनो आरो लैथो लैथोमा बिलो बायदियाव आरिफोराव मोनो आरोना नोंथां।
औ
औ आरो दैयाबो
दैया लैथोआव थानाया जाहैदों संख्रि गोबाब जाहैयो सं ख्रि माने लैथोआव संख फ्रि बर'ननो हायो होन्दों आरोना लैथोनिफ्राय आरो आरो माने माखासे दैया आइरन गोनां जायो आरोना नोंथां आरो माखासे दैफोरा आइरन गैयि जायो आइरन आइरन गोनाङा गोबां बेक्टेरिया थायो होननायबो खोनानो मोनदों नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
माने मा होनो बेक्टेरिया थानाय दैया लोंबाथाय माने बेमार आजार जानो हागौ होननानै बिगियानगिरिफ्रा बुंदों आरोना नोंथां।
उम।
आरो आइरन गैयै दैफोरा इदिनो लोंनायाव बाहायनाय जायो आरोना नोंथां बे बे दैखौ इदिनो गिदिर गिदिर दैफोराव डेम बानायनानै दैनिफाय माबा ओ मा होनो ओ खारेन्ट इलेक्ट्रि बायदिसिना माबा बर'ननो हायो आरोना नों
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा मोजांखौनो बुंदो।
औ नोंथां।
उम।
आंबो बारा मोजां मोनथिया आरो नों-नोंथां दै फोराव मा मा मोननाय जायो आरो दैयाव ना बायदिसिना आरिफोर गौबो मोननाय जायो आरोना नोंथां गोबां औ फिनायबो जायो आरो लैथो लैथोमायावथ' बुंनो थाङोबा गोबां रोखोमनि ना दं होननानै खोनानो मोनदों आरोना मेगनजोंथ' नुवाखै नोंथां खोनानोसो मोनदों आरो ना।
औ नानि अनगायैबो आरो गोबां गुबुन गुबुन जिब जुनारफोर थायोना दै लैथो लैथोमायाव।
औ नोंथां थायो होननाय खोनानायाल' खोनादोंमोन। मोननोबो मोन माखासे सुबुंफोरा आरो बिदिनो ना हमनानै दैयाव ना हमनानै जिउ खुङोना नोंथां।
औ
ओमफ्राय नोंथांनाव आं माबा मोनसे सोंनो नागिरदोंमोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
दे सों नोंथां
ओ जेनेबा अरखौ माबोरै बाहायो आरो
गोदोनि गोदोथ' अर गैयामोन होननाय खोनानो मोनदों नोंथां बेखौ बोरै माबागोनथाय नोंथाङा एसे फोरमायनानै होलाय
औ दे माने गिबियावनो अर नङाबाथ' जोंनि जानाय आदारा मोना जेनेबा अरखौ जों गिबि स्पेसियेलि माने जानाय आदार जेरै ओंखाम ओंख्रि फाजि बायदिसिना रोखोमनि संनो थाखाय जेनेबा अरखौ फार्स्टआवनो गुबै माने बाहायो आरोना जोङो संनाय खावनायनि थाखाय गोदो थ' माने अर गैया होनदों नंगौ नोंथाङा सैथोखौनो सोंदों माने गोदोहायथ'अर गैयामोन गोदो बिदिनो बोरैबा मोनसे समाव हरखाबै अन्थाइजों अन्थाइ फुथ्रुलायनायनि जाउनाव सोमजिनायावसो गोदोनि मानसिफ्रा रिसार्च खालामनानै साननानै माने अरखौ बरनग्रोदोंमोन आरो गोदो बिदिनो आरो गोदो थ' जेनेबा अरखौ बिदि बरनबाय थानो एसे खस्थ' जायोमोन ना अन्थाइजों अन्थाइ बिनिखायनो गोदो अरखौ माने गोबाव समसिम जोरनायनि थाखाय जेनेबा अरावहाय हाग्रा बायदिसिना दंफां लाइफां सावनानै अरखि लाखिबाय थायोमोन आरो गोदोनि मानसिफ्रा जाहाथे अरा जोबा अरखिया गोमोरा बिनिखायनो बन बायदिसिना सावनानै दोनबाय थायोमोन आरो जेनेबा अरनि बाहायनाय होनोब्ला जों अरखौ संनाय खावनाय मोननो थाखाय आरो बिदिनो गोबां गुबुन गुबुन खामानि जेरै जे जों लांदां हासार हा बा जेनेबा फोथार फोर साफा खालामनो हाग्राफोर एवोना बिदिनो बारि बागान फोराव बेफोरखौ सावनो सावो हाग्राफोरखौ साफा खालामनो थाखाय अर सावनानै हाथफ्लाजों जेनेबा हासार मोनोना एसेबाबो आरो बिदिनो गोबां खामानियाव बाहायो आरोना अरा जोंनि माने थांना थानाय थानायाव अरनि थाखायसो माने मानसिफोरा बेसेबां थांनानै दं होननानै बुंदों दाथ जेनेबा माने मैगं थाइगंफोरखौ गोथाङैखौनो जानो हाखाया मैगं थाइगंआनो जा बेदर ना बायदिफोरानो जा जेनेबा बेफोरखौ गोथाङै जायोबाथ आजिखालि गोबां माने सिबसा जिबख्रिफोर नांनानै माने मानसिफोरा बेराम आजार जानानै दा थैनायनि लामायावबो सहैबाय जानो हागौमोन नङा कि सोरबा सोरबा बिराद गिदिर गिदिर बेराम आजाराव गोग्लैनानै भुगिनानै थानो गोनां जागौमोन आरो नाथाय जेब्लानिफ्राय जोंनि इ खाथियाव अर दं अरजोंनो जों माने फोमोननानै जाजोबो जायनि जाहोनाव बे गोथां बेदर बायदि मैगं थाइगंआव थाग्रा एम्फौ एनला जिबसाफोराबो माने अरनि गेजेरजों संनायाव थैनांदों जा थैनांगौ जानानै दं आरो आरो जेनेबा दैफोरखौथ' दा ओरैनो गुसु लोंजालाना दा दै गुसु लोंनायाव गोबां खायसे रोखोमनि जिबसा थायो जेरै भाइरास बायदि। जों आरो दैखौ गगा मोननाय बायदिफोराव गुसु लोंजाया बिनिखायनो दैखौ जों अरजों फुदुंनानै लोङो आरोना। आरो अरा माने मोजांबो आरो गाज्रिबो आरोना माने गाज्रिया ओरै होनो जेनेबा बिदिनो मोनसे समावहाय हरखाबनो गेसफोर बेरफुलाबायनानै जेनेबा न बां खामनाय बिदिनो गारि मथर फोराव बेरफुलाबायायनाय बेफोरनि जाउनाव माने सुबुंफोरा गावनि जिउ आरो धोन सम्फतिफोरखौ माने खहा खालामनानै लानांगौ जायो आरो मोनसे बुस्थुनि मोजां लाहार मोजां राहाफोर थायोबा गाज्रि राहाबो थायो आरोना नोंथां आरो बे अरा मानसिनाव खामोब्लाथ' गोबां मानसिया खस्थ' सहायनांगौ जायो मोदोमफोरा खामनानै मानसिना माने नायनो हायि बायदि गाज्रि महर लायो आरो आलौनानै थानो हायै जायो आरोना मानसिफोरा। बेनिखायनो अरजों औ अरजों जानला मोनला माबा जाया आरो ना एसे साबधान थानानै माने अरजों माबानांगौ। अरखौथ' जों गोबां रोखोमै मोनो दा जेनेबा गेसजोंबो अर बरनो। बिदिनो बननिबो अर थायो आरो खेरासिनावबो जेनेबा खेरासिनजोंबो जों अर सावनो हायो जिगाब बायदिसि ना माने जा गोरान बुस्थु बेयाव माने अराहाय बांसिन खामो आरोना। गोरान गोरान बुस्थुफोराव जेरै बन गोरान बिदिनो हाग्राफोर गोरान। प्लास्टिक बायदियाव माने अरा गोगोमैनो मोजां खामो आरो। आरो अरजों दैजोंथ' माने गोदोनिफ्राय सुत्तुर बायदि आरोना। जेनेबा अरावहाय जों जोंबाय थानाय अरावहाय जों दै लुनानै होयोब्लाथ' अरा गोमोरगोन ना? बेखायनो माने अरजों दैजोंहाय माने गोदोनिफ्रायनो जेनेबा सुथुरबादि आरो ना नोंथां।
उम।
होमबा नोंथांमोननिथिं जेनेबा आं दहाय नोंथांनाव सोंदोंमोन ना दै दैनि बागै जेनेबा नोंथांमोननिथिं जेनेबा बिदिनो दैफोरावहाय ना बायदिसिना फिनानै जिउ खुंनानै न'खर दानो हानायफोर दंना गैया? फुख्रि बारिफोराव ना फिसिनानै।
दङ नोंथां जोंनिखिजायथ' दैयालाय फुख्रिफोरालाय दं आरोना नोंथां।
औ।
औ बिदिनो सुबुंफ्रा ना फिसिनानै बिदिनो बायदिसिना बायदि बायदि नाफोरखौ फिसिनानै जिउ राहा खुंनानैबो जायो आरोना नोंथां आरो खायसे फोरा बिदिनो बायदिसिना आबाद मावनानै जिउ खुंनानै जायो आरो जोंनिखायजाय आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां होमबा नोंथाङा मा औ
नोंथां नोंथाङा दि होनदोंमोन ना गेस गेस जों बो अर सुखांनो हायो होननानै दा बे गेस म माबायदि जायगायाव मोननाय जायो गेसखौ माने
अ
मायाव बानायनानै बोरैजाय सोमजिनाय गेसा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ दाथ' जेनेबा गेसनि गोबां आं खाल सोमजिगासिनो आरोना जोंनि माबायाव गेसखौथ' बिदिनो गिबियै माने बिदिनो माबा मोनसे रासायनारि मुवाफोर जेरै रासायनारि गेस थायो बायदि रोखोमनि मिथेन बादि जेनेबा कार्बन बायदि माने मिथेन फोरखो ज' मिक्स खालामनानै जेनेबा गेस खौ बानायो आरोना दा बिदिनो गेस खौहाय जों आजिकालि मोनला बायला बिदिनो गेसाहाय लिमिट जाबाय जेनेबा खम जाबाय आरो बिदिनो गेस खौ मोननो थाखायब्ला जों फार्स्टआवनो बुकिं खालामग्रोनांगौ जायो दानि जुगाव बुकिं खालामनानै जेब ब्ला नोंनि नाम माबाया फैगोन अब्लासो नों माने बे गेसखौ लायनांगौ जायो आरो आरो बे गेस लायनो थाखायबो दामाने गोबां लाइन जानांगौ जायो मानो अब्ला गेसनि बिराद खमि जाबाय जों जोंनि माबायाव दा माने बांसिन ओंखाम संनाय मानायफ्राव माने गेसखौनो बाहायो आर ना नोंथां मानो होनोब्ला गेसजों मोजां जायो गिदिर गिदिर हटेल दखान बायदिफ्रावबो माने गेसजोंनो ओंखाम संसै जाहाथे माने खस्थ'बो जाया आरो गेसजों ओंखाम सङोब्ला जेनेबा न'फोराव इदिनो हांगाराबो सिथाबा आरोना जेरै जों अरदाबजों अदाबाव सङोब्ला बनजों सङोब्लाथ' हांगार सिथाबो नालाय
औ नोंथां सि
ओंखायनो बिराद मोजां सुबिदा गोनां आर ना गेसाआ मोनसे नाथाय दामाबो गोबां जाबाय दाइन दानि समावहाय गोदोथ' खमाव नो मोनोमोन दाथ' हाजारनि बारा जाजोब्बाय। औ।
हाजार गोबां। गोबां खम जाबाय खोमादां ना गेस बरननाया नोंथां।
औ नंगौ नोंथां गोबां खम जोबाय। होमबा नोंथां आं दोनथ'नोसै नामा दिनैनि सावरायनायखौ।
औ -औ नोंथां जागोन दे मालाबा सम औ- औ।
औ।
मालाबा सम मोनबा रायलायफिनसै होनबा ना नोंथां।